खोनादों नोंथां खोनादो
औ दे दे दे
औ नोंथांजों ओ नोंथांआ दायो फ्रि ना?
औ फ्रि नोंथां।
औ औ ओंखायनो दायो मोनसे टपिकनि सायावसो खोथा सावलायनो सानदोंमोन? नों सावरायनो हागोन ना? औ औ जोंना टपिकआ होनोब्ला गोदो गोदायनिफ्राय दासिमहालागै बर'फोरनि गाननाय जोमनायफ्रा माने माबायदि सोलायबो ओ गोदोयो माबायदि गानोमोन माबायदि दाना लुनानै दानाय लुनानै ओ गाव गावनो गानोमोन माबायदि बानायोमोन बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो। हो औ
ओरैनोथ नोंथां जोंनि बरफ्रा गोदो गोदायनि ओमफ्राय जे गानबोनाय ओ बे ड्रेसाथ' जों मिथिंगानिफ्रायनो ओ बा बानायबोनाय नंङा होमबा नोंथां? जेरै जोंङो दखनाखौनो गानो फ्राय नंङा ओमबा नोंथां? ओ दा दखनायावनो जोंङो माने माखासे मिथिंगानि ओ नुथायाइखौ नायनानै मानि दखना दखनायाव आगरखौ दैखोनाय जायोमोना नोंथां।
औ औ
जेरै आगर बे आगरफोरनि गेजेराव दङ जोंना हाजो आगर, दाउसा मोख्रेब आगर, ओरै दिंखिया आगर, ओरै फारौ मेगन आगर दा बैफोर आगरफोरखौ जोङो मिथि मिथिंगायाव थानाय मिथिंगानि गासैबो बेसादफोरनिफ्रायनो माने नायनानै दैखोनाय जायोमोन आरोना नोंथां।
ओम।
दा बे हिसाबै दा दानि जुगाव ओ मानि मदर्न गोदान मुगानि जेनाखि गाननाय जोमनाय मानि अनेक सोलायबोबाय आरोोना माने साबसिननिफ्राय साब जों मानि नायनायाव सम मायनासिन साजायनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो दा नोंथाङा बिनि बादैबो बादै बादैबो माने गुवारसिनै बेखेवनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां
औ दे बेखेवलाय नोंथां?
जोंहा गाननाय जोमनाया माने ओ गोदोनिफ्राय दासिमाव जोंहा गोबां सोलायबोबाय आरो
औ
औ जेरै होननानै बुंङोब्ला जोंहा गोदो गोदायथ' जोंहा ओ ओ हाग्रा बंग्रायावसो थायोमोन नालाय। जेरै हाग्रा बंग्रायाव थानाय समाव जोंहा ओ दंफां बिगुर, दंफां बिलाइ बेफोरबायदि फिस जोङो गाननानै थायामोन। लंपेन गस्ला दों बेफोरबायदि जोंहा जेबो गैयामोन। बेनि उनावहाय जोंहा ओ एसे एसे बुजिनाय फैनानै जोंङो गावजों गावनो एसे एसे बोरैबा बोरैबा ओ ओ साननाय हनायजों ओ लोगोसे सोलायबोबाय बेयो।
औ औ अ।
जोंङो गोदो गोदायनि समाव बर'फोरनि बेलायावहाय जोंहा इन्दि एम्फौ फोर एम्फौ लाथा बायदि बायदि फोरखौ जोंङो फिखायोमोन। बेफोरनिफ्राय ओंखार ओंखारनाय बा जेरै इन्दि एम्फौनिफ्राय ओंखारनाय फिथोब बेफोरखौनो जोंङो ओ मोजाङै ओ ओ बानायनानै थावख्रि लुनाय थावख्रि लुनाय हाबाफारिनि गेजेरजोंहाय जोंहा गावनो गाव आ बर' हिन्जावफोरा माने ओ दानानै लायोमोन आरो गावसोरनि एबा ओ हौवाफोरनि थाखायबो जेरै गामसा आरो हिनजावफोरनि थाखायबो जेरै दख'ना बेफोरखौ जोंङो गोदो गोदायो ओ रोंबोदोंमोन आरो आरो दाबोदोंमोन। बेनि उनावहाय जो जोंङो ओ बिदिनो सोलायै सो सोलायै ओ साननाय हनायाबो बारा जाबोनायनि लोगोसे ओम आ बर' फोरनि गेजेराव गोबां आगर आखाय समायना रमायना ओ जोंङो सानखांनो हादोंमोन। जेरै होननानै बुङोब्ला नोंथाङानो दहायनो बुंलांखाबाय आ जेरै हाजो आगर ओ इदिनो ओ थाय गिर बिबार ओ फारौ मेगन ओ जेरै दावराइ मोख्रेब एबा दाउसा मोख्रेब आरो गोबां थिया बिबार बेफोरबायदि हाजो आगर जोमै आगर ओ बेफोरबायदिखौ जोंङो गाव गावनि ओ बर'आइजोफोरा गाव गावनि गाननाय दख'ना एबा गाव गावनि ओ गाननाय लाग्रा ओ फास्रा बेफोरबायदियाव जोङो एरखांनायखौ जोङो ओ नुनो मोनोमोन आरो गोदोनि समावहाय नाथाय ओ दानि समावहाय जोंहा दानि समाव जों गोबां सोलायनायखौ नु
औ ओरैनो नोंथां गोदोनि समावथ' हाथाइ बाजार गलाफ्राबो बुहुद खममोन ना मानि गोजा दखनाथ'। गोबां गाबनि दङ नालाय जेरै गोथां दं गोजा दं। गोमो दं गोमोरोम दं ओमफ्राय मानि गोबां आगरनि दं नङा। मानि खालारनि दा बे हिसाबै गोदो ओ खालार बा रं बेखौ मा रोखोमै जेनेबा माबोरै बानायनाय जायोमोन गोजा गोमो गोथां बेफोर खालार
औ औ। जेरै जोङो कालार बानायनाय होनोब्ला जोङो बिफां लाइफांनि ओ बिलाइ बायदिनिफ्राय जोङो खाालारफोरखौ जोङो ओ होनाय जायोमोन। ओरैनो जोंनियाथ' मान ने ओ जोंनि इन खुन्दुंफ्रा इन्दि जानाय खुना जोंना ओरैनो गुफुर एबा बिदिनो ओ गोमो खालार बायदि। आइरन कालार बायदि बेफोरबायदि आरो गोजा बेफोरबायदि जोङो मोनथाम मोनथाम गाबखौ जोङो ओ नुनो मोनदों। ओ जेरै ओ जोङो बेफोर खालार थायोब्ला जोंना बेफोरखौ जोङो ओ ज' खालामनानै गुफुरजों फुर ओ गोजाजों गोजा आरो गोमोस्लिउ एबा आइरन। खालार बायदि दंफां बिलाइ ओ दंफां मोननाय बिलाइफोरबायदिया बेफोरखौ जोङो ज' ज' ओ बासिनानै जोङो फोरखौ जोङो दोननो हायोमोन आरो। उम बेफोर जोङो गो ओ गु गुफुर एबा गोमो एबा ओ गोजा बेफोरखौ जोङो एक्स राय जोङो बेफोरो ज' खालामनानै जोङो बेफोरखौ बानायनो हाखायोमोन नाथाय जोङो गोथां। गोमो सिलिउ ओ गला बेफोरबायदिखौ जोङो गोबां रोखोमनि ओ दंफां बिलाइ बिफां बिलाइ बिफांनि बिलाइ बायदि। बायदि बायदिनिफ्राय जोङो बेफोरखौ देग्लिनानैै दैजों मोजाङै ओ ओ सेब सेब देग्लिनानै मोजाङै सोमनानै जोङो बेफोरबायदि ओ औ। औ औ औ औ माबायदि खालार जायो बेफोरखौ जोङो खौ एसे ओ गोदोनि समाव गावजों गावनो सानदांनानै जोङो बानायनो हायोमोन आरो। ओ जेरै जोङो माबायदि नांगौ खालार ओ जेरै ओ गोजाजों ओ गो थोंजों होयोब्ला जोङो मा कालार जागोन बेफोरखौ समायनाखौ जोङो बिजौआव होबा मोजां जागोन ना रुगुङाव होबा मोजां जागोन एबा गेजेराव होबा मोजां जागोन ना माबायदि रुगुङाव होबा मोजां जागोन जोङो बेफोरखौ गोदोनि समावहाय ओ गाव गावनो बर' आइजो फोरा मिनथिनो मोनोमोन आरो। नाथाय ओ दानि बेलाव फोरावहाय जोंहा गान्नाय जोमनायखौ सोलायनायखौ नुबोदों ओ जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो दानि मुगाफोरावहाय जोंहा गोबां मेचिनजों बानायनाय। जेरै लं पेन गस स्ला बायदि बायदिफोर फैजोब्बाय जेराव मानसिनि मानसिनि खस्थ' दानाय खस्थ'जों दानाय बेफोरो दा बायदियाव गैला मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ रांखावरियाबो। ओ दानि बेलायावहाय जोंहा गोबां मोनग्रा जाबाय एबा सफैबाय बेनि थाखाय माने दानि मानसिफ्रा माने खस्थ' खालामनानै उम खस्थ' खालामनानै माने ओ गाननो लुबैला आरो ओरैनो माने ओ। खम खस्थ' गैयालासिनो मोननानै बायनानै ओ जोङो गाननो नाजासै आरो मानसिफ्रा औ।
माने खम समनि गेजेरावनो जोङो माने गोबां दिहुननो। दिहुननो हानाय जाबाय आरो ना लोगोसे समायनि खोथा दं नालाय समजोंबो लोगोसेनो सोफानांगौ जायो नालाय ना नोंथां जेनेबा जोङो दख'ना गांसे बेखौ जोङो दानायाव दानानै फोजोबनो साननै नांगौ नङा होमबा? दा जोङो साननैखौ साननै नांगौब्ला जोङो मेचसिनजों दायोब्ला जोङो हयथ' आधा घन्टा, एक घन्टाजोंनो हायो खोमा ना नोंथां? दा बे हिसाबै जोङो सान गांनै जोङो जुदि इसानसालियाव ओ गांसे दख'नाखौ साननै लायोब्ला अब्ला जोङो मेचिनाव दायोब्ला जोङो मानि ओ फन्द्रखानखौनो लादो जोङो ना नोंथां दसखान फन्द्र'खान अब्ला जोंहा गोबां माने प्रफिट मानि मा होनो बेखौ आरजिनो हासिनो आरोना औ दिहुनसिननो हायो। ओ बे हिसाबै जोंनाथ' बर' आइजोफथ' गानखायोना नोंथां दख'नाखौ। जों बांसिन नुनो मोनो नाथाय जोङो दा मानि नैबे खोथाखौबो जोङो दा सावरायनांगोन नोंथां ना? माने जोंनि बर' बर' हिनजावफोरा दख'ना गाननायनि बादै आजिखालि गोबां माने ओ गलायाव मोननाय जेरै सुरिदार बा लंपेन्टखौबो गानसै बा मा होनो ओ बेबायदिखौसो जोङो बांसिन गान्नाय नुयोना नोंथां?
औ नंगौ।
लंपेन्ट, हाफ पेन्ट, सुइजार बेफोरो माने मोजाङै माने ओ मोजां जायो आरो गोदोनिफ्राय दासिमाव जोङो सोलायनायखौ ओ बेखौनो नुनो मोनो गोदोनि सुबुंफ्रा ओ दख'ना गामसा बेफोरबायदि गानोमोन। नाथाय दानि बेलायावहाय जोंहा गोबां सोलायनाय फैबाय जेरै हौवाफोराबो जेरै दा सोलायबोबाय ओ गोदोनि दिनाव गामसा गानोमोन उन्दैनिफ्रायनो नाथाय दानि बेलायाव ओमफ्राय जोङो हाफ पेन्ट, पेन्ट, लंपेन्ट बायदिफोरखौ जोङो गोबां उन्दैनिफ्रायनो जोङो मोन बो खााजोबो। आरो हिनजाव गुनि बेलायावबो ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो दख'ना गानोमोन। उन्दैनिफ्रायनो नाथाय दानि बेेलायावहाय नोङो ओ बेनि ओखायनो हाफ पेन्ट लंपेन्ट सुइजार बेफोरबायदि गाननायफोरखौबो जोङो नुनो मोनबोदों आरो।
औ औ
जोंनिया बेनि गोदो गोदायनिफ्राय जोङो ल पेन गाननाय ओ बायदि गाननायनि बेलायावहाय जोंङो ओ। गोबां सोलायबोबाय गोदो गोदायनि दिनाव द खना बायदि बायदि गानोमोन। नथाय दानि बेलायावहाय जोङो ओ लंपेन्ट गाननाय गस्ला गाननाय बा हा पेन गनायफोरखौ जो नुनो मोनसै आरो जोंनि ओ गोदोनि जोङो गाव गावनो दानानै लुनानै जोङो गानोमोन। नाथाय दानि बेलायावहाय जोंहा मेचिनजों बानायनाय‌। ओ बेफोरखौसो जोङो बांसिन फसायसै एबा गाननायखौ जों मिथियो आरो औ। दे होमबा।
दे होमब ना औ औ दे होनबा नोंथां औ।
औ।